माथो थाबखौनो हमा?
आं दासो आंनाव गोमदोंबा फंबाय आं।
गोबाव जाबाय हरनाया गोबाव जाबाय। बाय।
ए ओमफ्रायाय दा।
आं मानोे जाहैआ खैस सानदोंमोन माबा खाय जेबो खोनायैखाय मां ओंख्रै
हा
मा ओंख्रि होनदोंलै खोनायाखै जेबो खोनाफैयासैलै
खोनादोंलै खोनादों आं रायज्लायगासिनो दंना
आं खोनायाखैमोन
जाखांबाय
ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो
दालि खांखिलर फाजा
जोंहाबो दालि खांखिलर आलु के के
तिबारना
बिस्थिबाराव बेदर मोनजायाना जाजायालै मैयासो बेयाव बुरजामोन जोंना ओंख्रिया नाजों मैथा
बाहेरायाव
म न'आव मैथाजों ना जाबाथाय हांसो फाजा ओमफ्राय माबा मा होनो उम
उम दाउजों सबाय दाउजों सबाय
मैया
उम
खिन्था नांगोनना
दिनै जेबो गैयाबा बेखायनो मैयानिखौनो
आ आफखोन थेबा जायो मैया नोंसो खोन्थागोन मैया गोथाव नालाय
दिनै जेबो गैया नालाय मैयानिखौनो गोसोखांनानै जादोब्रा खहाबनायनि।
हम ओमफाय नोङो दाखलै माला माला थांङा एफ फा रायलायनो नागिरबाय आं नोंजों।
इस'र गावहानो न' सिङावनो एफा बेस्थ' थाबाय थाबाय ओमफ्राय ओजों आंहा सासे लोगोआ फन हरगासिनो दाबो फैया दाबो फैया होननानै।
उम
आरो मोस बेलासि बेयाव रबिबार रबिबाराव मोसानाय माबा लायो जोंहाबो ओमफ्राय बेयाव लोगो सासेया दाबो फैया दाबो फैया होननानै फनहरबाय थायो। बेखायनो आं दाना जा हाखु दाखु जाबोयो उम। दोरोङारि।
मोजांलै होमबालाय। जोंहा बर' बाजार
बर' बाजाराव रबिबार रबिबाराव बेलासि बेलासियाव
उम मोजाङानो जादों खामानिया ओमबालाय।
ओमफ्राय इनि थाखायनो आं दाना हाखु दाखु फैफिननांबाय थायो। गोसो बायदि थाबोनो मोनला।
उम हो आं बेखौनो जोंथिं बेरायनोसो लेंबोनो नागिर दोंमोन।
नोङो सम गैयाबाल' बिदि होनोलै।
उम र' सम जासिगोन नैजि दिननि उनावनो सम मोनसिगोन मेरला गोसो बादि गिदिंला बायसिग खान्थाल जाहै नांगौ नोंसोरनिथिं नोंसिनाव
नैजि दिननि उनावबा खान्थालानो थागोन ना थाया।
जुलाइआवब्रा जुलाइआव नोंसि नोंसिनाव खान्थाल जाहैनांगौ लेबु बिदै लोहैनांगौ।
लिबुआनो देन आजां गाजां दङ ओमफ्राय खान्थाला एबार थायाखैनो थायैथामल' दङ बिफांआव
ए दोनदोब्रा थाइसे दोनथार ज' जाहैसै ओरैनो बेरायथावथाव गिदिंला गिदिंलि बेरायहैजोबसै एबार जुलाइनिफ्राय।
माबानाय ओ माबाफोराव फोरोंहैनांगौफोरा दा गैथ'वा?
थ'आ जोङो मावबादा लाथ'वाखै जेरावबो लानाया मावबादाया जागोन जोंना बाहेरायावसो जागोन जों जोंनि माव
बे गरम बन्द'आव जाया होनबा दालाय?
गरम ब'न्द लानाया जों दस्रा स्टाइलनि लागोन। दस्रा आदबजों लागोन आरो जोंङो। बेखौनो बेखौ उम उन्दै उन्दैफोरखौसो लागोन जोङो एबार गिदिरफोरखौ लाला गोदान मुगानि मोसानायसो सोलोंनो नागिरदों जोङो।
नो सोलोंनो?
उम गोदान मुगानि। सोलोंगोनसो। जों गासिबो सोर सोर दं?
सिबो दंजोबो।
उम आइ दं आबा दं
गासैबो
ओम दिनैसो स्रां मोनलायबाय आं मोनसे खामानि जोबनानै
खामानियानो नोंसिना बाराय बारायगासिनोसो बांसिनसो
बारायगासिनोसो खर' गरम जालायनाय ओइ नोंसिनिथिं सल'बाथा खोनथाग्रा मेथाइ खनग्रा मानसि नांगौमोनलै बोराय बुरै एखे सल'फोर खोन्थालाबायग्राबाबो जायो।
सल' बाथाफोरखौलाय एसे गोदोनि एसे मानसिफ्रा खोन्थानो रोङोमोन ओमफ्राय बिदि होनबाथाय मानसिखौ नागिरना मोना जेला लोगो मोनो जेला रायखां माबायो होनबा ल माबायो ओमफ्राय इदि सोर दंमोन होननानै गोसोखांहरबा ओमफ्राय गोसोआव फैफ्राङा दे। दंबाबो बावनानै थायो।
सल'बाथा खोन्थाग्रालाय
सल'बाथा खोनथाग्रा बोराया थैबायसो।
बिदिनो गासैबो थैजोबबाय जों
सिगाङावनो मावनांगौमोन बे खामानिखौ ओमफ्राय नै दासो गोनां गोनां मानसिफ्रानो थै
थैजोबबाय दाख्लै एसे सा मोजां खोन्थाग्रा दंमोन नो मोनसे जायगायाव बेबो गैला ओरै आं आमाय मोनथिंबो सोंहरजोबबाय थैजोब्बाय जायनाव सोंहरो बेनो थैबायल' खोनथायो।
थैनायफोरखौ बेफोरबायदि मानसिफोरखौ थैनायफोराबा लस मोनलाय
उम बेखायनोथ' जोङो बेखौ बु थुमना दोननो नागिरदों। मेथाइ खनग्राफोरलाय गैया ओरैनो? बुरैबाबो जायो। आबै आयं जानाय।
गोसोखांथ'वाखै र' आङो गोसोखांनानै मोनबा खोन्थाहरगोन।
थाब खोन्था आरो जोंनो। जोङो जोङो जिबा जुननि गेजेरावनो खालामजोबना जों गाबोननिफ्राय ओंखारगोन नालाय गाबोननिफ्राय एकखे नागिरजोबगोन न बिदिखौ नागिरगासिनो न'आवनो थांनानै जोङो बिसोरजों रायलायहैगोन आरो। गामि गामि बुरै बुरै बोराय बोराय मोनबा मोजांसिन आरो।
बुरै बुरै बोराय बोराय मानसिफ्रा दाना बारा गोबाव जोरलालै।
गोदोनियासो जोरबावो दानियाथ' नोङो बाजि बाजिबायावनो थैजोबबावोसो बारा गोबाव जोरला।
खिन्थु
जानाय लोंनायजोंनो मुलि बारा होनानैनो मैगं मैला
गोदोनि समफ्राव ओरैनो मोनबोनाय एसे एनै नांला बंसाखौलाय खिथानो रोङो बिसोरो एसे बोरायहांनायफोरानो खिन्थु मोजांथार गोथाव खोन्थानो रोंनाय बेबायदि मानसिखौ मोनला आरो।
उम एखदम बोरै गामि बिथोरा बिथोरा गामि गफाफ्राव थागोन थानाया साफा सानैबो बोराय बोराय बेफोरखौनो बे बेखौ नागिर नागिरनो साफा जालायबाय जोङो मोना दासिम मानसिफोरखौ। नों लामायाव फैनानै रायज्लायफै। मोजां खोनाफैयाखै। खोनाबाय। लामायाव फै